औ नोंथाङा खोनादोंना आंनि आवाज औ।
औ औ खोनादों नोंथां।
औ। थ होमबा नोंथाङा दा मा खालामनानै दङ?
दं आं एसे माने बोथोरा गरम खालामनायलाय आङो एसे बिफां सायायाव जिरायना दं।
औ।
नोंथाङालाय?
आंबो दसे ओरैनो दायो सानजौफुनिखौ जाखां लोंखां दसे ओरैनो बायजोआव बिफां सायायाव जिरायनानै दं। थ शयो दान्दिसे समनि थाखाय ओ बोथोरा मोजाङैनो दंबा नोंथांमोननिथिंदि दायो?
औ दाथ बोथोरा ओ एसे गरम खालामदों आरोखि अखासो हागोन ना मा मोनथिया एस एसे बोरैबा खालामनाय जादो।
अ थ' होमबा नों थां आं नों नोंथांनो गुबै कल हरनायनि जाहोना जाबाय गाननाय जोमनायनि सायाव एसे सावरायनो होननानै नोंथांनो आङो कलखा कलखो हरनाय जादों आरो। ना ओ जोंना गाननाय जोमनाया थ गोबांङैनो सोलिबोनो हमदों द। नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना? जे जोंना गोदोनि गाननाय जोमनाया बोरैमोन आरो दानि गाननाय जोमनाया बोरै जाबोनो हमखो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ आं जा एसे मोनथिबोदों बा मोनथिदों बा नुदों बेनि बागै आं माने एसे सावरायना होनो हागोन आरो
औ।
बा गाननाय बा जोमनायखौ बुंदोंना नोंथाङा दि ओ गोदोनिखौथ जों मोनथियाखै नङा होनबा? जों जेरै आबै आबौमोननिफ्राय जों माने खोनानो मोनदों आरोखि ओ गोदो ओ जि जोमखौ जों गाननायखौ नुवाखै होननानै माने मोनथिदों आरोखि जेरै जिब जुनारनि बिगुर बा बेफोरबायदिखौ बा बिलाइ बेफोरबायदिखौ गानदोंबा गान-गानोमोन होननानै जों मोनथिनो मोन्दों आरो आबै आबौमोननिफ्राय। उनावहाय बेबायदिनो जों माने लांगा दखना बेफोरबायदिखौ ओ उनावहाय गाननो मोनदों जेरै बै लाथा एम्फौ बा फिथिब बेनिफ्राय माने खुन्दुं दिहुननानै माने जि दानानै गानदों होनना मोन्थिनो मोन दों आरो
उम
बुंनो थाङोबा ओ बांसिनानो जोंनि बर' आइजो बा सिख्लाफोराबो लांगा दखना बेफोर गाननाया एसे खम नङा होनबा? जेरै दानि जुगाव थ मर्दान जादों नालाय ओ जेरै जोङो पेन गस्ला गाननायखौ जों माने गोबां नुनो मोनो आरो खायफा आइजो मा हारियाबो बेबायदि लंपेन गस्ला गाननायखौ जों नुनो मोनदों टाउन सहराव। ओ नोंथाङा मोनथियोबा आंनो एसे सावरायना होनो हागोन नामा? आंनिफ्राय साबसिन जुदि नोंथाङा मोनथियोबा
औ औ आं दायो मा होनगोन आं जाखिनिखौ मिनथियो बा जाखिनिखौ आं खोनानो मोनबोदों
औ
आबै आबौ मोननि फ्राय थ बेखौ आं नोंथांनिसि सिम एसे फोरमायनो सान्दों आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला गाननाय जोमनाया गोदोनिफ्राय लानानै दासिम आरो ना गोबांआनो सोलायबोनो हमदों जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गोदोनि समावथ मा होनगोन गोदो गोदायनि समावथ जोंना गाननाय जोमनाया गैयामोनखौनो होनजायो औ जेरै नों बिथाङा होननाय बायदि जोंना जिब जुनारनि जायोबा बिगुर बेफोरजोंसो जोंना बानायनानै गाननाय जायोमोन। जोंना आइजो माहारिफोरनो खोबनो थाखाय बा माबानो थाखाय जोंना माने दखना गैयामोन आरो ना गोदोनि समाव बेखौ बानायनो रोङाखैमोन दा बानाय जायाखैमोन त बियो उनावहाय जाय लासै लासैनोसो माने जाबोनो हमदों आरो ना। जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि बि जोङो एम्फौ लाथा बा फिथोबनि ओमफ्रायसो जोङो मोनगोन खुन्दुं बखनो बायो जायखौनो होनो जोङो इन्दि खुन्दुं द होनबा जोङो इन्दि खुन्दुंखौ बानायनो थाखाय जोङो एम्फौ लाथाखौ फिसिनाय जायो। आ थ बे खौ जोङो गोबाङानो मा होनगोन आदोर लाबोनांगौ बोआ आबदाल लाबोनांगौ आरो ना जेरै जोंना गोरलैयावनो जोङो बेखौ मोजाङै आबोद लाबोयोबा जोंना उनाव गिदिर जानानै बेयो फिथोब होयो थ बियो उनाव फिद फिथोब होननानै जोङो बे फिथोबखौ एम्फौनिफ्राय बखनानै जोङो खुन्दुं खुन्दुं बायदि मा होनगोन ओ बानायोआरो दाना जेरै जोङो सानानै बा आखाइजों मा होनगोन ओ थावख्रियाव जोङो लुयोमोन बेखौ खुन्दुं बखनो थाखाय थ जोङो थावख्रियाव लुखांनानै बेखौ जोङो मोनसे गनखौ ओ मा होनगोन एसे ओग आंथ बरनि बारा एसेबांबो मिथिजोबला थ आं बेखौ होनसिगोन बि थेबनि मोनसे मा होनगोन बानायनानै बेखौ जोङो खुन्दुं खौ फाननाय जायोमोन आरो आरो ना थ बे खुन्दुंखो जो जोङो फाननायखौ उनावहाय जाय बखनानै मुस दा सायो बा जोङो सोङोमोन आरो ना बेखौ सोंखा खांनायनि उनावहाय जे जोङो थोरनांगौ जायो आ जेथोखौ सेफायनांगौ जायो बिनि उनावहाय जे जोङो मा होनगोन ओ जिखौ दानो हा हायो औ बिनि उनावहाय जे जोङो बेवहाय जाय गाब होयो बा आगर बानायो गाब होनायाव जोंनाब बुंनो थाङोब्ला जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै ओ फिथाइ सामथायाइ आरो मा होनगोन गोथां बिलाइनिफ्रायसो जोङो औ। बेनिफ्रायसो गाब मोननाय जायोमोन नालाय थ' जोङो गोदोनि समाव बेबायदि जोङो गाबखौ बरनोमोन आरोना। थ जोङो बुंनो थाङोबा जोङो आगर बानायनाय होनोब्ला जोंना गोबां आ फोर दंमोन जेरै मैनि आगर थाइगिर बिबार दावरायनि आगर बिदि बायदिसिना रोखोमनि आरो आगर दंबावोन दंबावोमोन आरो जेरै मिथिंगानि आगरबो दङ'। द बिदि बिनो बानायनानै जोंना जिखौ दानानै बरननानै गानोमोन आरोना थ' होमब्ला बुंनो थाङोब्ला जोंना गोदोनि समाव ब्लाउस होननायाबो गैयामोन। त बिनि थाखाय जोङो द ख'नाल गाननानै थानांगौ जायोमोन आरो।
औ औ।
थ दानि जुगखौ होनबाथाय जोङो गोबाङानो सोलायबोबाय नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंना लंपेन गस्ला ओंखारबाय दखनाजों लोगोसे जोंना लानो थाखाय जोमग्रा गोदान गो गोदान रोखोमनि ओंखारबाय आरो ब्लाउसबो ओंखारबाय थ' बिनि थाखायनो जोंना गोदोनिफ्राय लानानै दाखौ नायोब्ला दानिया गोबाङानो जौगानो हमबोबाय आरो ना? गोदान गोदान ओं ओ जि जोम ओंखारनायजों लोगोसे गोदान गोदान आरो मानगोन टेक्नलजिजों बानायजानाय आ दखना फोर ओंखारबाय। बुंनो थाङोब्ला जोंना गोदोनि आखाइजों दानाय इसानसालियाव दानाय ना होनगोन दखनाया माने साबसिन आरो हामसिन होननाय जायोमोन आरो। आरोना दानिखौ जोंना नायोब ब्ला गोबाङानो सालायनो हमबाय जेरै दखनायाबो मा होनगोन आखाइजों दानाय जाला नालाय थ' बिनि थाखायनो दखनानि मा होनगोन महरा एसे सोलायबोबाय आरो ओ आं बेस खिनिखौ मिथियोमोन नालाय थ नोंथांनि सिगाङाव आं बेखिनिखौ फोरमायनाय जाबाय आरो
औ औ नोंथाङाथ जों बर आइजोफ्रा ओ बा लांगा दखना बा गामसा बा बिहवान फालि आरनाइ बेखौ माबायदि खालामनानै बा माबोरै खालामनानै दायोमोन बा सोङोमोन बोरै बोरै खालामोमोन नोंथाङा एसे सावरायना होनो हागोन नामा
अ बेखौ आङो मिथिनाया बांद्राय एसेबां गोबाङै मिथिजोबद्राया थ आङो जिखिनि मिथियोबा आं जिेखिनि नुनो मोनदों नोंथांनो एसे बुंनो स सानदो आरो
औ
थ जोङो नुनो मोननाय होनब्ला मा होनगोन ओ जोहोलावफोरा गाननाय गामसा जिखुनु बेखौ जोङो गिबियावनो जिखुनु खुन्दुं गामसा दानो थाख जोंथ खुन्दुं नांगौ ना थ बेखौ जोंङो लाबो मोननानै ओ मा होनगोन ओ सोंनांगौ जायो औ औ औ औ माइदि होननानै थुननानै उनाव जोंङो बेखौ सोंनांगौ जायो
औ
सोंखांनायनि उनावहाय जे बेखौ थोर थोरनांगौबो जायो‌ ओ मानगोन बिनि जेथु सिफायनाय मानाय बेफोरखौ खालामखांनानै जोङो उनाव मा होनगोन मुस्रा सायो आरोना थ मु-मुस्रा सानानैसो मा होनगोन? माबायो सोङो आरो औ औ औ सोंखांनानै जेखुनु जोङो मानगोन थोरखांनायनि उनावहाय जे औ नो खनो थोरो औ। बिनि उनावहाय जे जोङो एसेनसालियाव लाब बोनानै बेखौ दानाय जायो आरो ना।
औ औ औ
बेवहाय जोङो हाजोनि आगरबो होनो हायो। बिदिनो गोबां गोबां रोख बानायनो हायो आरोना मानगोन आगर होनोबो हायो। त होमबा आं जिखिनिखौ मिन्थियो नोंथांनि एसे फोरमायना होबाय त नोंथाङाबो जाखिनिखौ मिन्थियो बे खौ आंनिसिम फोरमायना होननायखौ आं
औ बावैसो नोंथाङाथ' बुंलांखाबाय ओ जेरै जों खुन्दुं लाना फैनानै जों मारै सोङो बा मारै खालामो नोंथाङानो बावैसो बुंलांबाय बिनि गेजेरावनो आं माने जा मोन एसे मिथिनाय आरो ना नोंथांनि सिगाङाव एसे सावरायना होनो सानबाय आङो जेरै जोंथ नोंथाङा बावैसो बुंलांखाबाय जों जि सोंनो थाखाय जोंङो बाजार एबा गलानिफ्राय जोंथ लाबोखानांगौ नङा होनबा खुन्दुंखौ
औ औ
जेरै जों जों गाबखौ जोंनि गोसो बायदि लाना फैयो नालाय ओरै जोंहा ओंखामखौ संग्लिनानै बा गेफे बा ग्ल ग्ल खालामनानै जोङो खुन्दुंखौ माइदि होनाय जायो। जाहाथे दानाय आरो सोंनाया मान माने मोजां जायो आरोखि जेरै जा जों आइ आइजो माहारिखौ दानायखौ बा सोंनायखौ जों नुनो मोना मोनथियो जे सोंनाय टाइमाव एसे सिथाब सिथाब जायो होन्नानै मिथि मोन्दों आरो मायदि होआबा। माइदि होनानै जुदि सोङोबा बा दायोबा एसे स्र स्र मोजां जायो होननानै बुङो जेरै जोंनो बा सोंनो थाखाय जोंनो रास नांगौ गनसा नांगौ सामफे फेरनांगौ बा गान्धि नांगौ न नङा होनबा थिग बेबायदिनो जोंनो खायनो थाखाय बेखौ आंबो मोनथिथला बे खुन्दुं खायनायखौ मा होनो आंबो गोसोआव गैला बेखौ। जों बेखौ रासोजों खायखांना जों थोरनो गोनां जायो खायफाया थोरनाय। नायाव बाथ्रि खाखजबो होनाय जायो। खायफाया गननि गनसाबो होनाय जायो नङा होनबा
उम।
अ नोंथां जोंनिया रायलायै रायलायै समाबो जाबायानो।
औ औ। नोंथांजों आङो रायलायना औ औ औ आंबो नोंथांजों सावरायनानै गोबां आ नो मोजां मोनदों जाखिनिखौ आं। आङो मिथियामोन बेखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोन नोंनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ दे।